औ नोंथां नै नोंथां आङो दा बावैसो जाखांनानै जिरायनानै दङ नोंथां औ नोंथाङालाय माथो खालामना दङो? आदसा मा बाथ्रा सोंनो दोंमोन नोंथां आदसा आसाम आरो आसामनि सोरगिदिंनि बागै हागोन नोंथां मानो हाया जानो। औ जागोन दे नोंथां। ओ आसामा जाबाय जोंनि भारत हादरनि मोनसे मुंदांखा हादोरसा आरोना नोंथां रायजोबो होनना बुंनाय जायो जाय जोंनि सा सानजा भारताव दं आरो ना बेखौ गुबैयै जोङो बिनि जि ओ गाननाय जोमनाय बा बेनि दोरोङारि हाबाफोर आरो माखासे मिथिंगायारि सम्पद दैमा दैसा आरो मिथिंगानि नुथाय बेफोरजों जोङो मिथिनो मोननाय जायो आरो ना बेफोरनि बागै। औ जेरै जोंहा बिदिनो आसामा जोंनि बा आसामनि माबाया जाहैबाय ओ राजथावनिया जाहैबाय दिसपुर आरो नोंथां औ औ। आसामनि मोनसे गाहाय बा मोननै गाहाय दैमानि मुङा जाबाय ब्रह्मपतुर दैमा आरो बराग दैमा नोंथां गोबांसिन सुबुंफोरानो ब्रह्मपुत्र दैमानि माबायाव रुगुङाव बा दै दैसानि सेराव जिउ खुंनानै दं आरो नोंथां। बिदिनो बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा जोंहा आसामाव गासै मोन दाइनथा हारिमायारि हाग्रामाफोर दं आर ना नोंथां बा माहारियारि हाग्रामाफोर। बिनिनो जेरैहाय गोबां जायगायाव ओ जेरैबा काजिरङा थाबाय। मानास थाबाय ओजोंहाय रायमना थाबाय सिखना जोहोलाव थाबाय द्रिबु सैखुवा। बिदिनो नाामेरि गोबां दं आरो ना नोंथां नोंथाङाथ मानास खाथिनिसोखाबाव नोंथां औ। बिदि जोङो आसामाव जेनेबा जोङो गाहायै माइ आबाद मावनाय जायो नोंथां जानो थाखाय बा माइ आबादनि थाखाय मुंदांखा लोगोसे आरो जोंहा आसामा ओ साहा बिलाइनि थाखाय गोसोम साहा बिलाइनि थाखाय जोबोद मुंदांखा आरो नोंथां। ओ बिदिनो जों। आसामाव बा आसामनि हारिमारि जुनारा जोंनाथ गान्दायानो जाहैबाय थसे गंगोनां गान्दा बेखौ जोंनि काजिरङा आरो मानास बेफोराव गासैबो हाग्रामायाव फ्राय मोनफ्रामो आरोना नोंथां नाथाय काजिरङा हाग्रामाया जोबोद मुंदांखाासिनो आरोना। औ जेरैहाय ङो आरो माखासे बिलोफोर जायो दिपर बिल होननाय दंना नोंथां दिपर बिलो बेयो जोबोद मुंदांखा आरोना बेयो रामसार साइद मोनलायनाय मोनसे मुंदांखा बिलो आरो। ओ बेवहाय माखासे खुंजानाय फोरबोफोरा जाहैबाय जोंनि जेरै बरफोरनिया बैसागु थाबाय ओमफफ्राय एसामिसफोरनिया जाहैबाय बिहु बिदिनो दुर्गा फुजा खुङो इद खुङो ख्रिषटमास खुङो। बिदिनो गोबां हारि हारिसाफोरा आसाम रायजोआव रायजो खुंगासिनो। जनोबा संसार जागासिनो दं आरो नोंथां। बिनि गेजेरावनो गोबां जेनेबा जोङो आसामनि माखासे रायलायजानाय एबा आसामाव बाहायजानाय रावफोरा जाबाय बड बेंगलि हिन्दी कार्बि मिसिं। सिं एसामिस बेफोरखौ जोङो रायज्लायनाय जायो आरो नोंथां बे आसाम हादरसायाव ओमफ्राय आसाम हादरसायाव जोङो जेरै माबाखौबो मावनाय जायों सेंसर आबाद फाथो आबाद खुसेर आबाद आरो बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंनि आबाद। आरो फिथाइ सामथायाइनि आबादफोरखौ जों मावनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय जोंहा बे बुलुं बुथुर दैमायावनो आसामनि बुलुं बुथुर दैमायावनो बुहुमनि देरसिन दैमा दिप जायनि मुङा माजुलि होननाय दैमा दिप बे दैमा दिपआबो जोंनि आसामावनो दं आरो नोंथां। लोगोसे आरो बुहुमनि फिसासिन दैमा दिेप जायनि मुङा उमानन्द बेबो जोंनि आसामावनो दं बे उमानन्दखौ जोङो मा होनना मिथियो। पिकक आइलेण्ड इंराजियाव, बरआव दानस्लायोबाथाय जों बेखौ दावराय होनना मिथिगोन आरो दावराइ दिप। ओमफ्राय जोंहा बिदिनो आसामा जोंहा मोननै हादोरजों सिमाखौ रानज्लायो आरोना नोंथां मोनसेया जाहैबाय भुटान मोनसेया जाहैबाय बांलादेश आरो नोंथां बे मोननै माबाजों हाद जोंहा माबाखौ बे गावनि सोरगिदिं सिमाखौ रानज्लायो बेजों लोगोसे माखासे हादोरसाफोर जेरैहाय अरुणचल थाबाय, मेघालया थाबाय, ओमफाय ओरैजाय सिक्किम थाबाय ओमफाय जेरैहाय सोनाब बंग थाबाय ओमफायहाय मिजराम नागालेण्ड बेफोरजों जोंहा माबा सिमाखौ रानलायो आरोना गासै मोनस्नि था रायजोजों बा भारत हादरनि मोनस्निथा रायजोजों गावनि सोरगिदिं सिमाखौ रानज्ल जोंहा आसामाव गासै दा थामजिबाथा डिस्ट्रिक्ट बा जिल्लाफोर दं आरो नोंथां। ओहोम हेलौ खोनादों ना नोंथां औ बि बिदिनो नोंथाङा आसामाव गोबां जायगाफोराव बेरायनो हागोन जेरै आसामनि मुंदांखा सोहोर जाय गुवाटी बे गुवाटिआवनो गोबां जायगायाव नोंथाङा बेरायनो हागोन जेरैहाय जुनारसालि दंना जोंनि रायजोनि जुनारसालि आमफाय बिदिनो माखासे जारिमिनारि जायगाफोर जेरै जोंहा कामायख्या मन्दिर बे कामायख्या मन्दिराथ जोंनि फुरा भारत हादरावनो जोबोद मुंदांखा भारत हादरल नङा गुबुन हादरावबो जोबोद मुंदांखा। खा मोनसे मन्दिर आरो ना नोंथां बेखौ गोदो-गोदाय राजा थानाय समावनो बे मन्दिरखौ लुनाय जादोंमोन आरोना नोंथां। ओहो बिदिनो जोंहा दंबावो गोबां जायगा जेरैहाय ओ कलाकेत्र त्र होन्नाय बेखौबो नोंथाङा नायनो हागोन ओमफ्रायहाय जोंहा दंबावो साइन्स मिउजियाम होननाय बेयावबो नोंथां थाङा नायहैनो हागोन आरो नोंथां थांनानै औ नोंथां नोंगौ शिबसागर शिबसागरावथ गोदो जों आ-आहमफोरा रायजो खुंबोनाय मोनसे जायगा ना नोंथां आहमफोरनि राजथावनि बे शिबसागरा आरो कामायखा कामायखा मन्दिर औ कामायखा। कामाख्या मन्दिराव कामाख्या मन्दिरबो आहमफोरनि समावनो बानायजानाय आरो नोंथां औ सि ओ औ बेथ' जोंहा निलाचल हाजोआव दं नोंथां गुहाटिनि निलाचल होननाय हाजोआव द दं आरोना नोंथाङा बेवहाय थांनोबा जों नोंथाङा नोंथांमोननि जायगायाथ ओजोंसो जाबाय नालाय नोंथाङा बरपेटायाव गाखोनांगोन आरो ट्रेनखौ बरपेटायाव गाखोनानै नोंथाङा गुवाटिसिम फैग्रोनांगोन गुवाहाटिसिम कामायख्या होननाय दं मोनसे रेलवे थाथग्रा बा रेलवे स्टेसन। बेनिफ्राय नोंथाङा फै-फैनानै टेक्सिफोर बा गा-गारिफोर भारा लानानै बे कामायख्या मन्दिरसिम थांनो हागोन आरो नोंथां बिदिनो नोंथां थाङा दानिसो बुंदोंमोन शिबसागर होननाय जायगा बे शिसागर जायगायावबो गोबां रोखोमनि गोदो जि लुलांनाय माखासे माबाफोर दं आरो ना शिबदल होननाया नोंथां बेफोर दं आरो आरो रंखर होननाय दं बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो। ओमफ्राय बिदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला आसामा मोनसे समाव ओरैबायदि गुवार जायगामोन आरो नोंथां दा जोंनि सा सानजा भारताव जेसेबांखि रायजोफोर दं जेरैहाय ओ मेघालया थाबाय त्रिपुरा थाबाय नागालेण्ड थाबाय मिजराम अरुणाचल बेफोर गासैबो रायजोआ गोदो आसामजोंनो खौसेयै दंमोन आरोना थां जोंहाबो शिलं बा मेघालयाया नोंथां जिगुजौ स्निजिनै मायथाइयावसो जोंनि आसामनिफाय माबादों आरोना गावस्रादों आरो नोंथां गिबियावथ जोंनि आसामनि राजथावनिया शिलंआवसो बावमोन नोंथां बेनि उनावसो जिगुजौ स्निजिनै मायथाइयाव जेब्ला गावस्रादों अब्लासो जोङो आसामनि राजथावनिखौ डिसपुराव लाबोनाय जादों आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला आसाम नि बिफाङा जोंना हलं बिफां ओमफाय जुनाराथ जोंना थसे गंगोनां गान्दा दाउआ जाबाय देउहां ओमफ्राय बिबारा जाबाय जोंना मान्दार बिबार बेखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय फिथाइया जोंना नारें कार्जि नोंथाङा थ' मानास खाथिनि नोंथां आं मानासाव बेरायहैनो सानगासिनो दं नोंथां मानासाव बेरायनायनि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायना होलाय नोंथां। बुंनो थाङोब्ला गिबियाव नोंथाङा मानासाव बेरायनो फैनोब्ला नोंथाङा जि दि औ नंगौ नोंथां
जांसन बा कामाख्या स्टेसन बेयाव नोंथाङा ट्रेन गाखोनांगोन गाखोनायनि उनाव नोंथाङा बरपेटा
औ औ औ
पेटा होननायजों नोंथाङा सिददा साहा फारसे दावखोनांगोन साहा फारसे दावखोनानै नोंथाङा
फारसे साहा फारसे दावखोलाङोब्ला एकदमबारे थांथारोब्ला आरो नोंथाङा गोबां जाय
औ
हाबग्रा गेटा गोबां रोखोमनि गोबां गोबां जायगायाव दङ जेरै जोंहा नै बै पाठसालानि ओरै ओ साहाथारजों थानाय लोखि बाजार होननाय मोनसे जायगा बेजों मोनसे हाबग्रा दं जायखौ जोङो टबगां ओ टब गांजों गेलखेम होननानै बुंनाय जायो बिजोंबो हाबनो हायो नोंथाङा ओजों बर' बाजार होननाय मोनसे जायगा दं
औ नोंथां चिरां दिस्ट्रिक साइदजोंबो हाबनो हायो फानबारि साइदजों बिदिनो नोंथाङा गिबियाव हाग्रा सिङाव हाबलांनो थाखाय नोंथां गुबुन गारि लांनो हाया नामा जिपसि नि अनगायै अ
गारि लाथारनांगोन आरो ओरैनो नोंथाङा जिबसिनि अनगायै मैदेर गाखोनो हागोन जुदि मैदेरजों साफारि खालामनो गोसोबा आरो।
होमबा मैदेरबो गाखोनो हायो आरोना बेयाव थांबा?
जिब गंसेयाव ओरैनो ओ थामरोजा बा थामरोजा बाजौसो बिदि रां लागोन आरो गंसे जिबआव नोंथां। नोंङा हारसिं जा एबा नोंथाङा फेमिलिजों जा जायखि जाया नोंथाङा थाम रोजा बाजौ बा थाम रोजा होथारनांगोन आरो जिपसिनि भारा बिनि अनगायैबो नोंथाङा केमेराफोर लायोबा बिनि थाखाय एक्सट्रा रां होनांगोन आरो एबा गुबुन रां होनांगोन आरो जिबसिनि अनगायैबो केमेराफोर लाङोबा बिनि अनगायै नोंथाङा
ओ गुबुन जिराबफोर जेरै ओ मा होनो बेखौ ओ बे औ। ओ रां होनांगौ जायो आरो नोंथाङा खालि ओरैनो हाग्रा सिङावल बेरायनोबा बिनि राङा एक्सट्रा जागोन आरो ओरैनो नोंथाङा मानासाव जुनादफोर नुनो मा मा नुयो होननानै सानोब्ला नोंथाङा गिबियाव ओ औ नंगौ नोंथां।
ओ बुहुमनि मादाव मुंदांखा गं थसे गोनां गान्दा बेखौबो नों मानास हाग्रामायाव नुनो मोनगोन। आरो बुहुमावनो बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन बा गोमालांनाय जिब अमा थावख्रि बे अमा थावख्रिखौबो नोंथाङा मानास हाग्रामायाव नुनो मोन मोनगोन‌ आरो अमा थावख्रिआ ओरैबायदि दिनैनि दिनाव गुबुन जायगायाव गैलानो होनजायो। अमा थावख्रिआ दङो होनब्ला